हेल' नोंथां । हेल' ।
अ नोंथां ।
अ नोंथां खोनादों ना?
हेल' नोंथां ।
औ नोंथां खोनादों ना? औ आदसा बिदिब्ला जों नोंथां हान्था मेलानि बागै एसे सावरायनोसै नामा?
सावरायजायो नोंथां ।
हान्था मेला होननानै बुंबाथ' नोंथां ओ जेरैहाय जोङोओ गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे मानि हान्थिनाय
औ नोंथां ।
औ । बिदिनो आ-आथिखालावहाय माने हान्था मेलानि माने हान्थामेला खालामनाया माने बांबाय आरोखिना नोंथां । गोदो आरो दाजों अनेक फाराग जाबाय आथिखालाव हान्था मेला होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गारि मटर बायदि रोखोम बेफोरबायदि हान्था मेला खौ नुनो मोनो आरोखि जों नोंथां ।
औ औ ।
नोंथाङा बुंनायसाय फंनैसो ।
अ । ओरैनोथ' जों हान्था मेला होननानै बुङोबा जोंनि गेजेराव ओ हानि हान्थामेला, दैनि आरो अख्रांनि हान्था मेलाखौ जों नुनो मोनो । जेनेबा हानि हानि हान्था मेला होननानै बुङोबा जों बेफोरखौनो मिथिनो मोनो जेनेबा गारि मटर बेफोर माने हायाव खारो नालाय बेफोरखौनो जों हानि हान्था मेला होननानै बुंनो हायो आरो आरो दैनि हा न्था मेला होनना बु होननानै बुङोबा जों जाहाज, नाव बे फोरखौनो मिथिनो हायो आरो, आरो अख्रांनि हान्थामेला होननानै बुङोबा जों एयार'प्लेन बिदिनो प्लाइट बेफोरखौनो मिथिनो हायो आरो
उम उम।
दा आथिखाल समावहाय माने हान्था मेलानि गेजेरजों सुबङा सुबुङा गावखौनो माने गोबां मुलाम्फा खालामनानै लानो हाबाय आरो।
उम।
बुंनो थाङोबा नों बबा दाबसे जायगायाव थांनो गोनांब्लाबो नोंथाङा आथिखालावथ' गोबां माने गारि मटरसै नालाय। नों बबा दाबसे जायगायाव थांनो नागिरब्लाबो ओ गामिनि लामाजोंनो गारि मोननो हाबाय जेनेबा बेवहाय गा गाखोनानै नोङो दसे थामजि थामजि मिनिटनि ओ गेजेरावनो बबेबा दाबसे जायगायाव सहैनाय बेफोरबादिखौ जों - ओ आथिखालाव मोननो हाबाय आरो।
आतसा आतसा।
दा बेफोरबादिनो जोंनि गेजेरावहाय हान्था मेलानि गेजेरजों सुबुङा गावखौनो गोबां रेहाय बा बिदिनो मुलाम्फा खालामनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
बुंनो थाङोबा जों गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो थाङोब्लाबो जेनेबा जोबोद मोजांसै आरो आथिखालावहाय जेनेबा नों आ बबेबा मोनसे गुवाहाटि बायियाव थांनोबाबो जेनेबा नों रेलगारिजों थांनानैहाय जोबोद खम आ टिकेटनि गेजेरजों जोङो नोंथाङा गुहाटीसिम सौहैनो हागोन आरो। ओ जेनेबा बुंनो थाङोबा आ टिकेटनि बेसेनाबो जोबोद खम जेनेबा जेनेरेलाव गाखोयोबा नों नोंथाङा जौसे बा गुजि, दाइनजि बेफोरनि गेजेरजोंनो टिकेट दाननानै गहाटी टिसिम सहैनो हागोन आरो नोंथाङा
औ औ।
औ जेनाखि नोंथाङा गारि मथरनि अनगायैबो जेनेबा ट्रेनजों थाङोबा नोंथाङा गोबां ओ से सेफटिबो जाना जागोन आरो‌ जेनेबा डायरेक्ट लामाया सिदा जायो नालाय नोंथां। बेनिखायनो माने रेलगारिफोरा मोजां आरो हान्था मेला जेनाखि बेनि ट्रेनजों थाङोबा
ओ ओ।
दा बिदिनो आरो जोंनि गेजेरावबो माने रांखान्थि जौगानायनि थाखायबो जेनेबा ओ गामि ओनसोलावबो गोबां न'खर न'खर गारि मथर जों नुनो मोनसै नङा होमबा दा नोंथाङा बेनि फारसे माब बा बुंगोन नामा आथिखालाव मानि गारि मथर सालायनानै रांखान्थि सोरजिनायनि फारसे नोंथाङा माबा मोनसे बुंगोन नामा?
औ नंगौ नोंथां जोङो आथिखालावहाय मानि गारि मथर सालायनानै माने गोबां रां आरजिनो हायो आरोखि ना नोंथां।
उ
जेरैहाय जोङो हमनानै ला इलेक्ट्रिक इ रिक्सा बेखौ सालायनानै जोङो मानि आथिखालावहाय मानि ओ बेखारनि बेखार सुबुं अनजिमाया मानि जेंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरोखि ना।
औ।
बिदिनो माने ओ बेखौ सालायनानै जोङो लकेलावनो माने गावखौहाय माने आथिङावहाय माने एसे एनै माने गसंथानानै रां खामायनो थाखाय जोङो बेखौ सालायनानै जोङो गावखौनो गसंथानानै थानायखौ माने नुनो मोनदों आरोखि ना।
औ औ
गुबुन जायगायाव थांनाङैखौ कम्पानिफ्राव खामानि मावला हैनाङै बेफोरबायदिखौ नुनो मोनदों।
औ
आरो बिदिनो जोङो बिदिनो गारि लानानै मानि बिजनेस मावनाय बायदि रोखोमनि बिजनेस मावनाय ओरै लांलाय ओरै लाबोलाय बेफार फालांगि खालामनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोन्दों आरोखि ना नोंथां।
औ औ
औ आरो हान्था मेलानि गेजेरजों जोङो माने गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम लांलाय लाबोलाय बेफोरबायदि फालांगि खालामनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ औ
औ
होननानै बुंङोब्ला ओ ओ‌नोंथाङा मालाबाफोर ओ बेफोरबायदि हान्था मेलानि गेजेरजोंनो नोंथाङाबो मानि माबाफोर खामानि मावनो गोसो जादों नामा?
अ बुंनो थाङोबा माने आंबो माने सासे बेफोरबादिनो फालांगिरि जानो सानो आरो जेनेबा आथिखालावथ गोबां गामि गामि थांनानैहाय जेनेबा गोबां गुबुनफोरखौ माने बिदिनो फिथाइ सामथाइनि फालांगि बा माबेबा मोनसे ओ फालांगि खालामनाय बेफोरबादिखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
दा आंबो माने ओ गंसे जेनेबा ओ गारि लानानैहाय बिदिनो फालांगि खालामनो गोसो जादोंमोन आरो
उम
जेनेबा आथिखालावथ गोबां जेनेबा ओ गोबां फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनसै नालाय नोंथां बिदिनो हौवाफोरनि फालांगि खालामनो गोसो जादोंमोन आरो ।
औ आतसा आतसा मोजां ।
माने ओ बेफोर बादिजोंबो माने गोबां मुलाम्फा मोनो आरो । गामि गामि थांनानै बिदिनो जायनि नखराव औवा दं बेखौ माने रायज्लाय नानै हाय बिनि बेसेनखौ माने बुरजायै बायोबा एसे खम समैनो मोनो नालाय नोंथां
औ नोंथाङा ओरैनो
औ
माबाफोर फालांगि मावखांखाबाय नामा?
सिगांथ बेफोर बायाददि जेबो फालांगि मावाखै थेवबो आंहा एक्सपिरियेन्स दं आरो बेफोर बायदि जेनाखि फालांगि मावनो गोसो जानाय आंहा माने गोसो दं आरो जिउआवहाय माने बेफोर बायदि फालांगि मावनो आथिखाल आथिखालावथ माने हान्था मेलाया सुबुंखौ गोबां जेनाखि गोदोनि समाव बेफोर बायदि हान्था मेलानि जेनाखि मुलाम्फा बियो खममोन नङा होमबा
आतसा
औ दा आथिखालाव नायनो थाङोबा माने गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव जिनाखि हा हान्था मेला बेयो साग्लोब सारनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो माने ससे ओंखारबानो गारि मथर जों नुनो मोनसै आरो आथिखालाव बुंनो थाङोबा थाबायनांगौनि जेबो गोनांथि गैला आरो औ ससे थांबानो माने गारि गाखोनो बाजारसिम थाङो मोनसै आरो आथिखालाव बेफोर बादिनो नुनो मोनसै आरो आथिखालाव जेनाखि
नोंथांङा ओ नोंथांङा माब्लाबाफोर गोजान जायगा सिम माने दावबायखांबाय नामा
औ नोंथां आं दावबायखांबाय
दावबायनानै नोंथा ओ माबायदि बिदिनो एक्सपिरियेन्स मोनदों बेनि बागै फंनैसो बुंलाय
अ नोंथां आं बुंनो थाङोबा माने ट्रेन बा रेलगारिजों दावबायखांबाय आरो नोंथां गुवाहाटि सिम माने आं गुवाहाटियावनो फरायखायो नालाय नोंथां
आतसा आतसा आतसा
गुवाहाटियावनो थायो आरो आं बर्थमान थार माने आं बेफोर बायदिनो ट्रेनजों जेनाखि हान्थिनाय बेवहाय गोबां मोजां आरो गाज्रि रोंगौथि मोननो हायो आरो जेनेबा बुंनो थाङोबा गोबां ट्रेननि गेजेरजों मोजां गाज्रि सुबुंफोर लोगो मोनो नालाय नोंथां
औ
औ बेवहाय माने गोबां सुबुंफोरा गोबां मोजांबो जानो हागौ सोरबाबा गाज्रि बेफोर बादिबो लोगो मोनो आरो मोजां सुबुंजों रायज्लायनानै माने बिसोर मा बादि माबादि रायज्लायो बेफोरखौ सोलोंनो हायो आरो
औ नंगौ।
दा गोबां बिदिनो सोरबा सादु सोरबा उन्दै गथ'आ हेन्डिकेपफ्रा जेनेबा रां बिफैनाय बे बेफोर बादि जों ट्रेनजों दावबायोबा लोगो मोनलांनायखौ नुनो मोनो आरो दा नोंथाङाबो बेफोरबायदि गोजान जायगायाव जेनेबा गारिजों बा माबा मोनसे ट्रेन बा बिरखं बेफोरजों दावबायफेरबाय नामा नोंथां।
नंगौ नोंथाङा आङो ट्रेनजोंहाय दावबाय खांबाय। शिलं आङो ट्रेनजों शलंआवहाय थांखांबाय दावबायखांबाय आरोखि नोंथां दावबायनाय समावहाय बिदिनो अनेकथा मानि रोखोमनि मानि मानसि लोगोन आरोखि सोरबा गाज्रि सोरबा मोजां बिदिनो माने सोरबा मोजां रायजलायनानै माने गोसोखौ माने थुलुंगाखांहोयो आरोखि ना।
औ।
मानि एक्सपिरियेन्स मोनो आरो बेफोरबायदि दावबायनाय समावहाय माने गाज्रि मोजां लोगो मोननानै सावरायनायनि गेजेरजों जोङो मानि एक्सपिरियेन्सखौ जोङो मोननो हायो आरोखि ना नोंथां।
औ औ।
उम
दा बेनो आरो जोंखौ जेनाखि दावबायनायावहाय दसे समनि गेजेरावनो गोजान गोजान ओ लानानै थांनायानो जाबाय हान्थाामेला जेनाखि गारि मथर बेफोरनि गेजों जों गोजान गोजान जायगायाव हान्थिनो हादों नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
दा जों बेफोरबायाददि हान्था मेला गैयाबा जों थाबायनानै गोजान गोजान जायगायाव थांनो हानाय नङामोन।
औ नंगौ।
दा जोंनि आथिखाल मुगायाव बेनो आरो मुलाम्फाया मानि गारि मथरनि जेबो जेंना गैला आरो जों गामि ओनसोल बो गोबां गारि मथरखौ नुनो मोनसै आथिखालाव।
औ दा नोंथां जोंना फैयै फैयै फैनानै जि मिनिटआनो जाबाय नै। होमबा लाखिथ'नसै नामा?
दे दे नोंथां गोजोननाय थाबाय।